औ। हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथाङा।
खोनादों नोंथां।
औ दे जों बिदिब्ला दायो बरफोरनि माखासे ओंख्रिनि सायाव रायलायनोसै।
औ जायो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा बरफोरनि बरफ्रा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो बिनि सायाव एसे फोरमायना होग्रोदो।
औ बरफोराथ बरनि ओंख्रि होनोब्ला। बांसिनानो अनला दाउ आरो सा म' खांख्राइ।
नोंगौ औ। औ औ औ।
गोथाव मोनो आरो। आरो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो।
थ' बर'नि गुबै गोथावानो। अब्ला लोगोआव दंदेरो माने अमा ना। अमाखौ जों जोबोद गोथाव मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंना न'आव फिसिनाय दाउ थाबाय। दाउ हांसो। बिदिनो आरो जोङो मैगं थाइगंजोंनो लगायना नाजानो हायो न'फ्रावथ' जों माखासे मैगं गायखायो जेरै ए खुमब्रा आलुफोरखौ गाय। बाय औ जिंखा बेफोरखौ। लाइ लाफा। फा बेफोरबायदिनो जों माखासे बेदर होजाथावजों जायो। जेरै बेदरजों नारजि अमा बेदरजों नारजि। जि जायोब्ला जोबोद गोथाव
औ आरो अनज्लाखौ जाया नामा नोंथांमोनहा?
औ अनलाजों लकेल दाउ जायो लकेल दाउजोंथ' जोबोद गोथावसिन। जायो
बिदिब्ला माबोरै सङो बेसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंना थ' न'आव न'नि माइरंजोंनो जों अनलाखौ जानो हायो जों माइरंखौ गिबियाव सोमना लाग्रोयो। सिगां समाव जों बांसिन गाहेन उवालजोंनो अनलाखौ देनाय जायोमोन ना आथिखालाव नाथाय दा ओ मिसिन ग्रेनदारफोराव बांसिन उननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दाबो जोङो बांसिन। दानो बर' गामियावहाय माने बे उवालावनो अनला देनाय जायो। लोगोआव दाउफोरजों जायोबा। दाउखौहाय। संनानै लाग्रोनांगौ मोजाङै बेनि उनावसो बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होनानै। नै जोङो अनलाखौ उनावहाय खारैजों उरनो हायो आरो बेवहाय आरो नोङो। जुदि जोङो लखेल मा न'निनो दुया बा मा बेयो दुन्दियाफोरखौ होयोब्ला जोबोर गोथाव जायो आरो। मोदोमनाय मोनो। दा नोंथाङा अमाजों नारजि संनायनि एसे फोरमायनानै होदो
औ नारजि होनोब्ला जों नारजिखौ माने आलदा आलदा संनो हायो। मोनसेया जाबाय नारजिखौ सनाय आरो मोन मोनसेयाव जाबाय मुरायनाय होनना बुङो जोंना।
औ औ औ।
आरो बेखौ सोमनाया जाबाय नारजिखौ सोमथ'नानै दोनबाय। सोमनानै दुइ घन्टासो बा आथा घन्टासो बेखौ सोमना दोनगोरनाय जायो आरो। सोमनानै खौ मोजाङैनो सुनानै सेब्बाय सेबनानै लानानै बेखौ खारैजोंहाय रहायग्रोना लाबाय आरो
औ
रहायग्रोना लानानै आरो अमा बेदरखौबो जोङो एवफ्रामग्रोना लागोन संख्रि बानलु हालदि मस्ला मस्लि बिदिनो होनानै
औ
आरो बे नारजिया जेब्ला रुयो खारै होनानै बेखौ संनाय जायो नालाय जेब्ला रुयो अब्ला बेयाव दै होफादेरनानै आरो अमा बेदरखौहाय बेयाव होफिनबाय एवफ्रामनायखौ
दा बे औ दा बे नारजियावहाय मा माबायदि रोखोमनि अमानि बाहागोखौ होनाय जायो संनाय जायो
नारजिनिया जाबाय मोनसे एखेआनो
औ
अमानि अबे बाहागोखौ होयोब्ला बांसिन थावनाय मोनो नारजियाव
ओ मानि होनब्लाथ अमा मेजेमखौ होयोब्ला बांसिन गोथावसिन जायो आरो थाव ओंखा रो नालाय औ आरो अमा भिबुफोरजोंबो जाजायो
औ औ
मोदोमफोरजों बांद्राय माने गोथाव जाया मेजेम ओंखारनो नाया नालाय गोथाव जानायाथ जाखायो अब्लाबो मेजेमा बांसिन गोथाव जायो आरो
नोंगौ ओं दा बेजों लोगोसे बरफोरनि जाग्रा होनोब्ला ना नायाबो ना
औ औ
औ दा नाखौहाय मा माजों जायोब्ला गोथावसिन मोनजायो मैगंफोरजों लगायनानै बेखौ एसे बुंदो
नाखौ जों गोबां रोखोमनि मैगं होनानै जानो हायो जेरै लाय मै द्रु लाइ लाफा मैद्रुबो होननानै जों जानो हायो आ रो बिलाथिफोर आलुफोरजोंबो जानो हायो आरो मैथा बेफोरजोंबो
औ
अनलाबो जानो हायो आरो ओरैनो औवा मेवाइ फोरजों रदब बायनानै जानो हायो धुन्दियाफोरजों रोदोब बायनानै जानो हायो बिदिनो गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो
औ
आरो नोंथांमोना
औ जोंनाबो माने गोबां ना मोनोब्ला माखासेखौ फ्राय एवनानै जायो आरो माखासेखौ जों मैग'ङाव लगायनानै जायो आरो ओरै सान्दुं गोसाब्ला थाय मैथाजों ना सङोब्ला जायोब्ला जो गोथावसिन मोनजायो आरो जों आरो बे फिसा फिसा गोरलै गोरलै नाफोरखौ जों बांसिन बाथोन जायो। बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो नाखौहाय फोराननानैबो जोङो गोबाव समसिमहालागै जानो थाखाय फोराननायबो दोननो हायो
औ
आरो बेजों लोगोसे बे नाखौनो जोङो फोराननायनि उनाव बे मोजाङै रानोबा जों बेखौ आरो नाफाम देनानैबो जों जानो हायो आरो
औ बेनिफाय नाफामखौ बोरै देनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नाफाम बानायनो बानायनायनि आदबाथ ओ गोदो जेरै दंमोन आथिखालावबो बेबायदिनो सोलिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बे नाफाम देनायावहाय जोङो बे थास' गोसोम दुदालि खौ जों देफानानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ मो जाङै मिक्स उवालाव देनानै हासुङाव सोना दोननांगोन आरो जुदि बेवहाय बार हाबोब्ला एम्फौ नांनो जोबोद गोरलै जायो आरो बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजां मा थुनानै मा थेनानै जों दोन-दोननो हायो आरो जुदि बे माथेनाया मोजां जायाबा थाबैनो एम्फौ नांनो हायो आरो जुदि बे सेवनाय बुस्थुखा नालाय बेबायदि जाहैयो आरो बे नाफामजोंनो आरो गोबां रो खोमनि ओंख्रिफोरावबो लगायना जानो हायो नाफाम बाथोनबो जानो हाबाय जों आरो खायसे खाय से जोङो मा ओ मालाबा समाव अमा बेदर मोनाबा बे नारजिजोंबो जोङो नारजि दोलो आरो नाफामखौहाय होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ फस्लाफोरजोंबो जाजायो बे थालि ओ मा होनो थास' बिथ'राय बिबार बिसोरजोंबो गोथाव जायो।
ओ जोबोद गो-गोथाव जाहैबाय थास' बिथ'रिजोंबो।
औ।
आरो बिथिंजाय थास' बिबारजों ना ना गोथां आरो ना गोरान बेजोंबो जोबोद गोथाव।
औ औ नोंगौ।
थ' जोंना गोबां बाहागोआनो जोंजों जाजा फ्राम जोबखायोना। गुदि निफ्रायनो जेरै थास' बेदर थास' आइथिं थास' बिसं बिथ'राय आरो बिबार जों गासै रोखोम बाहागोखौनो जों थास'खौ जों जानो हायो। दा बेबो हाग्रानि थास' आरो न'नि थास' दंना जाथि मोननै जों हाग्रानि थास'खौबो जायो न'नि गायनाय थास'खौबो जों
दा बेजों लोगोसे न'नि माखासे मै गंफोर गायनाय मुंफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो दे।
न'आव गायनाय होनोब्ला लाइ लाफा फालें दें सुखा
औ
आरो डाटा
औ
धोन्दिया आरो भिन्दिफोरखौबो न'आवनो गायजायो मैथा मैथायाथ' थाखायोआनो
मेसें बोथोरनि मैगं होनोब्ला मा माइ
खोनादोंना? मेसें बोथोरनि मैगंखौ एसे फोरमायनानै होदो।
खोनायाखै
मेसें बोथोरनि मैगं औ
नोंथाङा गांजेमा मोनजाफेरबाय नामा?
औ औ। गांजेमाखौ दैज्लां समाव बांसिन मोननाय जायो। बे जेब्ला दुब्लि बारियाव बेहाय ओ दै थाबाय थायोना अब्ला बेवहाय माने खायसे जायगा फोरावहाय बे हाग्रायाव नो बिदै दैनानैबो गालाङो आरो बे
औ औ दाथ' थ मोननोआनो नायला
औ गोबां खम जालांबाय औ
बेजों लोगोसे आथिखालाव ओ बांसिन जोङो मोननो हानाय मैगं दैज्लांनि मैगं होनोब्ला नोंथाङा मा मा बुंगोन
दैज्लांनि मैगं होनोब्ला
औ ओरै मैथा थाबायना
थाफोरा था ओमफाय मैथा आरो बे भल जोसा जिंखा
औ
खुमब्रा औ खुमब्रा लावाथ' थाखायो नालाय।
जों बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जों जानो हायो आरोना न' गायनानैनो
औ न'आवनो गायनानै जानो हायो।
औ माखासे जों न'नि गैयिखौथ' जों बायनानै जाबाय
औ
बिदिब्ला जों रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ' जा सिगोन ना।
औ जागोन नोंथां।
औ दे